नोंथां औ
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलाय हरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ नोंथां औ नोंथां गोजोन सानजौफु।
नोंथाङा दा मा मा खालामगासिनो?
औ आं दा ओरैनो जिरायनानै दं।
औ नोंथां नोंथांनो आं फन हरनायनि जाबाय मोनसे आयदानि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादों। बेनो जाहैबाय आबाद दोरोङारि आबाद दा दोरोङा ओ आं ओ एसे सावरायसै नोंथांजों। दोरोङारि आबाद होननानै बुङोब्ला बांसिन जोङो दा ओ जोङो जोंनि सुबुं समाजाव सुबुं माहारियाव बांसिन जोंनि ओनसोलावहाय आबाद बे आबादखौनो मावनाय जायो। ओ मावनाय जायो जाय जाय आबाद बुङोब्लाथाय जोङो जेरैहाय ओ दै
आबादखौनो औ। बुंनो हायो आरो औ औ।
बारमेसेन बायदिसिना इनो बायदिसिना आरो।
औ जों बेखौ औ बुंजोबनो हाया आरो औ आबाद।
औ नोंथां बिनि बेखायनो आङो दा माइ आबादनि सोमोन्दै एसे नोंथांनि नोंथांनिसिम फोरमायनो सान्दों बे माया बाद होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो माइखौ ओ गायनो थाखाय एबा फोनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जोंनो माइनि गोनांथि जाना फैयो। जायखौ जोङो माइनि जोलै एबा बिथान बुंनाय जायो बिनि अनगायैबो जोंनो हानि गोनांथि जाना फैयो। जाय हाखौ जोङो एवनानै बेवहाय ओ नांगौ जानाय दैखौ एबा ओ दैमा एबा उम हाखरनि जों बुथुमना लानाय जायो लोगोसेनो जों अखा अखा मोनोब्ला ओ जों अखानिफ्राय दैखौ लानाय जायो नोंथां। बिदिनो जोङो ओ माइखौ फोनो थाखाय गिबियावनो जों साननै
औ खारायनाय जायो आरो औ सोमनो औ।
माइजलिखौ जोंखांनायनि उनावहाय बे खौ जोङो बोखांनाय जायो। बोखांखांनायनि उनावहाय जोङो हरसे बे हायाव लखबनानै। ओ बेखौ ओ थाब गाजा हरथों एबा बिनिफ्राय रोदाफै फैथों होननानै जोङो था थास' बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो। खरसेनि थाखाय। बिनि उनावहाय जोङो। बै हाब। फोमोनखांनाय याव अखानायै। उनाव फोनाय जायो। बे फोखांनायनि उनावहाय। जोङो ओ बे माइज्लिखौ फोना दोनो ओ बे माइज्लिया ओ से नै थाम ब्रै दा साननि उनावहाय बियो रज'बोयो बेयो रज'बो खांनायनि उनावहाय जों बेखौ। जौनो थाखाय जों बेवहाय हासारबो होनाय जायो। जायो जेरैहाय थामजि आरो थामजिबा सानावहाय जोङो बे। माइज्लि माइज्लि एबा खोथियाखौ। जोङो गायनो हानाय महराव मोननो हायो आरो नोंथां। औ नोंथांनि ओन ओनसोलावहाय मा मा रोखोमनि माइ गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन ओ। जोंनि ओनसोलावहाय गोबां माइ गायनाय जायो आरो। गोबां। जातनि माइ गायनाय जायो औ जेरै औ जेरै हाय माइब्रा,। माइसा, ओ रन्जित, बियारि, नल माइब्रा बिदिनो बायदि गोबां जातनि माइ गायनाय जायो आरो जोंनिजों। बे माइखौ गायनो थाखाय। हानि बा दुब्लिनि गोनांथि जानानै फैयो। आरो बेखौ बे माइ खौ गायनो थाखाय ओ बा जों गिबियावनो ओ हाखौ खारायनानै दोनबाय ओ दोननायनि उनाव जोङो। ओ माइज्लिखौ बा ओ जखा लानानै बा सुनानै बा हाखौ जोङो ओ सुनानै जोङो जखा लानानै जे माइखौ बा माइग्लिखौ जोङो सोमनाय जायो आरो बा जोङो सानसेबा। साननै सोमना दोननायनि उनाव बेखौ ओ थिखांनानै जोङो फोराननाय जायो आरो हायाव लखबनानै फोराननाय जायो जाहाथे बियो गाजा गाजा बेरखांबोयो। बिनि उनावहाय जोङो ओ बिदिनो। अखानिफ्राय दै मोनो, बा फुख्रि दैमानिफ्राय मोनो बिदिनो जोङो खोथिया फोनो थाखाय दुब्लियाव जोङो दैखौ जमायनाय जायो आरो। बा अखानिफ्राय फैयोब्ला जों अखानिफ्रायनो जों। बे दैखौ जमायनानै खोथियाखौ फोनो हायो आरो एवनानै एवग्लिनानै जोङो औ हा खौ दसे खमाय गजब होनानै जोङो खोथियाखौ फोनाय जायो आरो बिदिनो जोङो ओ। बे खोथियाखौ रज' गाजा। बेरनाय साननै जोङो दाउ बा। दाउफोरनिफ्राय जाहाथे बियो रैखाथि थायो बेनि थाखाय जोङो ओ बेरा दुमथेनानै दोननाय जायो आरो बे खोथिया फोनाय जायगा खौ। बिदिनो औ बिदिनो थामजि। जिबा जिबा साननि उनाव बे खोथिया देरबोयो। बिनि उनावहाय जोङो बेखौ फुनो टाइम सम जाब्ला जोङो बे खोथियाखौ फुयो आरो जाय जायगा याव खोथियाखौ गायगोन बेखौ जोङोहाय एवग्लिनानै आलि दाननानै खोनानै जोङो बे खोथिया खोथियाखौहाय गायनाय जायो आरो। बेनि उनावहाय जोङो गाय गायखांनानै जोङो बे दुब्लियाव जोङो दै दैखौहाय ओ गोबां सोनो हाया आरो। बिदिनो मिडियामनि जोङो दैखौ लाखिनाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां जोंनो नांगौ जखानि दैखौ जों लाखिनाय जायो फोथार
ओ लाखिनाय जायो। बिनि उनावहाय जोङो जेब्लासिम माइया सोम खांबोगोन बिनि उनावहाय जोङो दैखौ गोबांओ नालाफोरनिफ्रायनो जोङो बुथुमनानै सोनो हायो आरो बुथुमनानै लानो हायो। आरो अखाफोरनिफ्रायबो जोङो अखाफोरनिफ्रायबो जोङो लानो हायो आरो अखानि दै मोनोब्लाथाय ओ जोंनि माइआ जोबोद ओ देरनो थाखाय ओ बोलो मोनो आरो। बिनि उनावहाय औ बिनि उनावहाय ओम ओ जे फिथाइ ओंखारनाय समाव ओ जोंनि जोंनि माइआ जोबोद ओ गेदेर गेदेर बिलाइ जाबोयो। ओ बिनि उनावहाय माइआ थरायो आरो बिनि उनाव थरायनायनि उनाव गोबां साननि उनाव ओ बे माइया मोनो मोननायनि उनाव बेखौ हानानैहाय जोङो ओ बा हानानै जोङो ओम हानो थाखाय जोङो ओ दाथ' आरो गोबां मिसिंजोंबो हानो हायो बा आखाइजोंबो खासिफोरजों हानो हायो आरो। खौ हाखांनायनि उनावहाय जोङो साननैसो सानदुं'आव फोराननानै ओ बेखौहाय जोङो ओ थेला बा गारि बा जोङो बेखौ बावखाजों बाननानैबो न'सिम लाबोनाय जायो आरो। बा जोङो दुब्लियावबो दोनथुमनो हायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ मोसौ बा गारिजोंबा बा मिसिंफोरजों नानानै दहननाय जायो आरो। बेनि उनावहाय जोङो औ औ बेखौ जोङो ओ बस्था बा ओ दुलि बा बाख्रिफोराव दोनथुमनाय जायो। ओ बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ जानोबा जोङो सानदुुंआव लामनानैहाय ओ जोङो बेखौ मिलफोराव सौहैनानै माइरं महराव मोननाय आरो बा बेखौ जोङो ओंखाम ओ बानायनानै ओ संनानै ओ जानाय जायो आरो। बिदिनो गोबां जाद नि ओ माइ थायो आरो। ओ औ औ बा आं नोंथांनियाव ओ जे बे माइनि बागैनो एसे फोरमायनो फोरमायनो ओ फोरमायनो थाखाय आङो नोंथां खौ बुंबाय आरो।
औ नोंथां बिदिनो जोङो माइखौ जानाय ओ ओखाम जानायल' जों बाहायनाय जाया। बेखौ जों लोगोसे ओ माइखो माइरं-माइरंखो जोङो माइखौ ओ जेरैहाय फिथा जानायावबो बाहायनाय जायो बिदिनो फिथा जानायाव बाहायनाय माइरंआ जाहैबाय माइब्रा माइरं लोगोसे सेनो ओ जोसा माइरं बेखौबो जोङो ओ बिसोर मोननै माइरं बो जों फिथा महर मोननो हायो नोंथां। गुबैयै बुंनो थांबाथ' जों बे माइरंनि फ्राय बारा बारा एबा गोबां गोबां माने गोबां बिबांनि ओ बेखौ जों ओंखाम जा जानाय जाया एबा जानाय फ्राय जानायानो जाया बुंजागोन। मानो बुङोब्ला बेवहाय ओंखाम जानो थाखाय ओ माइ रंनि रोखोमा गुबुन गुबुन जायो बेवहाय माइब्रा माइरंङाव बुंनो थांब्ला गोबां आथा एबा जायखौ जोङो ओ सिथाबनाय बुङो बेखौ बांसिन मोननाय जायो। बिनिखायनो बियो बांसिन जोंनि ओनसोलावहाय फिथा महर फिथा जानाय एबा देनायाव बाहायजानाय जायो। जेरैहाय जोङो फिथा सिथाव, फिथा एन्थाब, बिदियाव बाहायनाय जायो। आरो बिदिनो जायखौ जोङो जोस सा माइरं बुङो बे जोसा माइरंखौ जोङो ओ जोंनि ओनसोलावहाय फिथा देनायाव ओ फिथा जानायाव बाहायनाय जायो बिनिफ्राय जोङो लावदुम फिथा एबा जायखौ जोङो हुगुमा फिथा बुङो बेख खौ जोङो बे माइरंनिफ्राय मोननो हायो नों थां बिदिनो ओ लोगोसे जोङो जोसा माइरंखौ ओ ओ अनला ओंख्रि जानायावबो जों बाहायनाय नुनो मोनो। ओ बे माइरंखौ सङोब्ला अनला ओं ख्रिया जोबोद मोदोमफ्रु मोदोमनाय ओंख्रै जायो बेबो मोनसे जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो जोङो ओ गिबियावनो माइखौ सौना ला खांनानैहाय ओ जोङो माइरं महराव मोनो माइरंनि फ्राय जोङो ओ माइरंनि फ्राय जों माइरंखौ स सङोब्ला जोङो ओखाम महराव मोन्नो थाङो आरो नोंथां। बिदिनो जोङो ओ आबाद बुङोब्ला आबादाथ' जाहैबाय जों मेसें बोथोरावबो गोबां रोखोमनि आबाद मावो नङा होमबा नों थां बेवहाय जोङो जेरैहाय बेसरनि आबाद मावो, ओ सबाइ ओ मुसुर दालिनि आबाद मावो, खाला दा आबाद मावो लोगोसे ओ म मटर मटरनिबो आबाद मावो लोगोसेनो आलु, गाजर मैगं थाइगं जेरैहाय दुन्जिया, लाइ लाफा कबि, फुल कबि, बान्दा कबि बिदिनो गोबां रोखोमनि जोङो आबाद मावनो हायो नोंथां मेसें मेसें बोथोरावहाय जोङो गोबां बायदिसिना रोखोमनि आबाद मावो जायखौ जोङो गाव गावबा गावनि जिउआव जानानै थांना थानायजों लोगोसे जोङो खायसे खायसे आबादफोरखौ गोबां बिबांनि मावोब्ला जों जोंनि जिउआव जा रांखानथियारि हेफाजाब नांगौ जायो बेखौबो जोङो सुफुंनो हायो बेफोर आबादफोरखौ मावखांनायनि उनाव बेफोरनि ओमफ्राय मोननाय फसल फसलखौ फाननानै अब्ला अब्ला नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मेसें बोथोराव माबायदि आबादखौ बांसिन मावनाय जायो नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन जोंनि ओनसोल ओनसोलावहाय मेसें बोथोरावहाय मेसें बोथोरावहाय मैगं मैगंनि मैगंनि आबादखौ गोबां मावनाय जायो आरो। बेफोरो औ। जेरै लाइ लाफा ओ बिदिनो गोबां मावनाय जायो आरो बिदिनो बानदा कबि, फुल कबि बिदिनो बिलाहि बिदिनो औ बानलु, मुला, गाजर बिदिनो बिलाइनिफ्राय लानानै बा हा सिङाव बेदर थांग्रानिफ्राय लानानै बिदि आबादखौ जोंनिजों फसलखौ मावनाय जा जायो आरो। बिनिफ्राय जोङो औ।
नोंथाङा बेखिनि समखौ आंनो होनोलायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। नोंथांनि नोंथांनिसिम साबायखर।
औ साबायखर नोंथां।